हेलौ हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां अह नोंथाङा फ्रि दं नामा
औ फ्रियैनो दं नोंथां
आंजों रायज्लायनो हागोन ना दसे सम
हागोन हागोन नोंथां
बा जोंहा मोनसे रेसिपिनि बागै सावरायनि होमबा साम'नि बागै दायो जोङो हाखौ बहा बहा मोन्नाय जायो आरो जों साम'खौ बोरैहाय ओ बर' नालाय जोङो साम' खौथ' जाखायो नालाय माबोरै माबोरै जानाय जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
ओं हागोन नोंथां हागोन
ए दे होमबाय
साम' होनबाथ' औ औ साम' होनबाथ' जों बयबो जाखायो साम'खौ
औ
साम'खौ जोङो गिबियावनो जोङो साम'खौ जों दैमाफ्राव मोनो दैमा बिदिनो हाखर फुख्रिफोराव मोनो आरो जोङो बेफोरावहाय ओ बेफोरावहाय खननानै लायनानै जोङो बेफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै माने साम'खौ गिबियाव जोङो दैमानिफ्राय हमनानै लाबोनानै खननानै ह खननानै लाबोयो आरो बिनिफ्राय जोङो न'आव लाबोनानै जोङो बिनि बे साम'नि मोखां थायोना दाखोन दाखोन होनो जाय बेखौ एरख'यो आरो बि जि नङाबा फिनजों नोङो एरख'नानै ओमफ्राय बे साम'नि लानजाया
औ औ
ससे ससे दानस'यो आरो ओमफाय दानस'नानै जोङो बेखौ दैयावहाय सोमना दोनो मानोना बियो दैयावहाय दै सिङाव थायोना हायाव सिथाबनानै बिनि सिङावहाय हा फिसाबो थायोना बे साम'नावथ' बेफोरखो जोङो साफा खालामनो माने बे बेखौ दैयाव सोमना दोनबाथाय बियो गजोबो आरो बै जोङो लानजाय दानस'ना दोनोना बे गुदुंजों गजोबो आरो औ एक घन्टा इदिनो सोरबा सोरबा सानसे सोमनान दोनो ओमफाय सोरबा सोरबा बेलासियावहाय इदिनो सोमनानै फुङावहाय अखानायै माबायो आरो साफा खालामो बेखौ जोङो साफा खालामनोबा जोङो खोरदै नङाबा नारेंजों साफा खालामनाय जायो आरो ओमफाय साफा खालामनानै जों जेब्ला इयो साफा जागोन ना साफा खालामखांबाथाय जों इखौ जोङो साराय मोनसे लानानै सारायावहाय इदिनो थाव एसे होनानै साम'खौ एवो आरो साम' खौथ' उम साम'खौथ' जोंना गोबां रोखोमै जानो हायो जोङो जेरै अनलाजोंबो जायो ओमफायो सबायजोंबो जायो दालिजोंबो जायो इदिनो गोबां रोखोमनि संनानै जायो आरो अ' नों नोंथाङाबो साम' जानो गोथाव मोनोना
ओं साम'खौलाय आङो गोथाव मोनजायो ओम फ्रायो नोंथाङा साम'खौ बबे ओ माने बबे ओं ख्रिजों जेनेबा उम होदेर फानानै सबसे मोजांसिन माने गोथावसिन मोनजायो
औ आङो साम'खौ सबाय ओंख्रिजों बांसिन गोथाव मोनो आरो
ओम ओं आरो नोंथांनि बायदि मिथिनाय बायदि एबा साम'आ ओ मोनबैसे रो खोमनि थायो जेनेबा बेलेक बेलेक थायो नालाय
ओ' ओं ओं साम'आ गोबां रोखो खोमनि थायो आं मिथिनायावथ' आं नायखौ खोनथान सै आरो आं मिथिनायावथ' जोंनिथिं साम' गोलाव साम' गुसुं साम' लादाइ होननाय मोनसे मोनो आरो इखौनो बांसिन मोनो आरो जोंथिं साम' गोलाव जों गुसुंखौ बांसिन मोनो दाना साम' लाद दाया ओंखारनाया एसे खम जाबाय आरो बारा नुनो मोनला साम' लादायखौ फ्रायानो साम'फोरखौ दा ना मोननो थांला आरो । सिगांथ' जोंनिया फ'ख्रिफोरावनो मोनला बायोमोनना न' इदिनो हाखर फ्रावनो खनला बायना मोनोमोन दाना बेफोरो खम जालांनो हमबाय आरो। बेफोरखौ जों बारा मोननो नागिरला दैमाफ्राव लायबा बांसिन मोनो आरो।
औ औ नोंथांमोननिखै सामु उ लायनो थाखाय बेसेबां गोलाव एबा खाथियावनो मोनो ना ना बेसेबांबा गोजानाव मोनो?
साम'आ
औ साम' मोननो थाखाय बेसेबां गोजानसिम थांनांगौ?
गोदोनि समावथ' जोंथिं जों एसे उन्दै उन्दै समावथ' जों थिं हाख'रफ्रावनो फख्रि फ्रावनो न'नि फुख्रिफ्रावनो मोनोमोन ओमफाय दा खमायलांबायना। साम' साम'आ मोननो नागिरला ओंखायनो जोंथिं एस से गोजान दुइ किल'मिटार तिन किल'मिटार दैमाफोर दंना बे फ्रावहाय लायो आरो। आरो बेफोराव मोनाबाथाय जोङो इदिनो बाज जारफ्रावहाय फानोना बेफोरखौ लाबोनानै जा फैयो आरो। नोंथां नोंथांमोनथिंबो साम'खौ माबोरै जायो?
जोंनि खिजाबो सेम बिदिनो जायो ओ खायफा जोंनि खै साम'खौहाय भाजिबो जायो गोरानैबो एर ख'नानै इनि जिखुनु दाखोन दङना इखौ एर खुनानै एसे निम्बु एबा खोरदै फिथाइफोरजों सोमनानै संख्रिजोंबो सोमनानै जिखुनु इनि मैलाखौ दिरुननानै आरो बेखोहाय जायो आरो ।
औ औ ।
बेनि फाय आरो जोंहा साम' दाहोनाय ना मा होनो? बे बे गोलाव गोलाव जायोना जाहैबाय ओमफ्रायो मोनसे लादाय । साम लादाय । होनो जायखौ ओहो गिदिर गिदिर जायो ओं बेखौहाय माने आजिखालि बहुद खमसै आरो मोननो थांनो इखो मालाबा बा मोनोबा जेनेबा बेखौ बांसिनानो बिथब बिख्लबजों जाया जेनेबा बिनि खो हाय बांसिनानो बख ख'नानै जायो आरो । खौहाय बांसिन मैथा जों एवबा एबा एसे मा ओ गोखै बुस्थु जों ए ना होबा माने साबसिन मोनजानाय मोनो आरो पियास बायदिसिना होनानै एवबा गोरान एवबा । उम्म ।
औ साम लादाय । खोरोना औ बे साम' गुसु जों साम' गोलावफोरखौ मा मा जों जायो नोंथांमोनथिं?
जोंखि जा एखेयानो जायो इ सबजों सबायजोंबो जायो । आरो साम' लादायखौ बांसिनानो गोखै एबा गोरानै जायो आरो जेनेबा मैथा हक ओ खोरदै बिदिजोंबो जानो हायो आरो
अ-अ
उम
ओमफ्राय नोंथांमोनथिं साम' औ। साम'खौ खाथियावनो मोनो ना। गोजानाव लायनांगौ।
जोंनि खैजायथ' बुहुत गोजानाव। सोलायनांगौ साम'खौ दैयानो जाया ना। लाय जों खैजा खाथियाव ओंखायनो खोमसे खोम बिस बिस किल'मिटार इदिसोनि गोजानावसो मोनो।
औ-औ होमबाथ' साम'नि। अ साम'नि बेसेनाबो। गोबां जागोन नोंथांमोनथिं।
औ साम'नि बेसेना जोंनिखै थाङो ओ बाजि द'जि इदि थाङो मालाबा खमथारबा जाहैबा ब्रैजि इदियाव एसेबांसोआव।
औ-औ-औ-औ।
साम' लाद दाय होननायनिया एसे बांसिन जाहैलायगोन ओ। जौसेसोनि खाथियाव थांहोयो नामा। ओं मोदोम दंसि
औ माने औ खोनानायाव जों। खोनादों आरो गोदोनि आबै आबौमोना होनबो जों जे साम' लादाय जाबा फ्राय मेगनफ्रा मोजां जायो होननाय। मेगन गुनुफ्रा मोजां जायो होननाय खोनादों आरो जोङो औ गोदोनि आबै आबौमोन दा फोथायनाय दं आरो।
उम दासिमबो बे खोथाखौ फोथायो आरो फोथायनायालाय इखो। माने मेगननि थाखाय बांसिन मानसि। जानाय जायो मेगन मोजां जायो होन जाहोयो आरो माने। ए खोथ थाया दासिमबो माने बेसेबां सय थ बेसेबां नंखाय मिनथिया खिन्थु इदि होननानै बांसिन नानो जाहोयो आरो उम
औ गोदोनि ओंखायनो फोथायनाय दं नालाय दासिमबो फोथायबोगासिनो आरो बेफोरबायदि- मिथागोआव-
आं अब्ला- नोंथांमोना दिनै- ना दिना बोरै थांखो-
औ जोंनिया मोजाङानो-
अह बोथोरफ्रा बोरै सोलिदों दिनै ना-
बोथोरा मोजांआनो अखा दोमैलु दोमैलु। आरो- नोंथां नोंसिनिथिं सबायजों साम'खौ बोरै स'ङो
जोंनिखैजा सबाय-सबायजों साम'खौहाय- ओ दा जेरै स'ङो आं संनायखौ खोन्थानोसै आरो- सबायजों साम'खौहाय ओ फार्स्ट- फार्स्टावनो ओ जेनेबा ओ नों- जिखुनु बिस- गावबो जागोन नालाय इहाय- थेव गोबां मैला थायो नालाय आइर'न दैयाव- थायो नालाय बिसोरो बांसिनानो बेखौहाय सोमहाबगोरो आरो- जेनेबा सानसे एह ओमा साम'खौथ' लाबोग्रोब्लाबो माने दैयावसो दोनखायो नालाय सानसे- इया ओं इद- इदिनोआ- हो ओमफ्राय- बिनि उनावहाय दाखोनबोखासि- गोन दाखोनबोखानानै- दानसिगोन दाननानै आरो सोमहामबावसिन सोमहाबनानै आरो- बिखौहाय जिखिनि- बिनि उम बिगुराव मैला थायोना- बे मैलाखौहाय ओ- जे बिखो गोब्राब बुस्थु- -खु जिखुनु गोब्राब बुस्थु जानांगौ आरो- इ जेनेबा खबायानो होन- सान्द्रि बिदि बुस्थुआवहाय फुनांगौ आरो। एसे गोबावैनो फुनांगौ बेखौ फुखांनानै जे बिनि मैलाया खारगोन ना बेयो एसे गोमोलिु गो जिउ आराम सायस जागोन आरो। नायनो मोजांबो जागोन आरो जेनेबा जाथावाथाव नुगोन आरो, ओं ओं। बेखौ खालामखांनानै माने आरो नोङो सोमहाबनो गोसो एबा दसे सोमहाबनानै ओरैनो गोखै गोखा होनानै सोमहाबनानै माने जा बोखांनानै जेनेबा नों मा होयो मस्ला मस्लि पियास बायदिसिना एवनायाव मा होयो होनानै। ओ एवसिगोन एवनानै दोनसिगोन आरो ओमफ्रायोहाय सबाइखौहाय नोङो एक्सट्राबो एवनो हायो जेनेबा माने एवा रुनो ह रुग्रोनो ह हायो आरो नोंनि मा बायदि बेयो ओ सोमो ओ रु गोरोनानै खारै सारै बिदिनो होनानै ओ खारि मा होनो बेखौ सागं सानानै जेनेबा गोदोथ' बांसिनानो सागंसो सायोमोन नालाय दाबो। सायो सागं सानानै जेनेबा सबायाथ' गुथासो जायोन नालाय ओमफ्रायो दा बेखौहाय एसे नोङो माबायदि रोखमनि जायो एसे गोब्लिहोनानै माने एवनानैहाय गोबाव सबबायखौ होना होन माबाखौ साम'खौ होना होनांगौ आरो सबहाय। ओमफ्रायो बिदि गोबाव संबाय थादो। होमबाना बेनि टेस्टआबो मोजाङै फैगोन आरो गोबाव संबाय थ। जाबा आं बेखिनिखौनो खोन्थाबाय आरो। उम
औ होमबाथ' नोंथां जोंना टाइम आ जाना फैबाय
ओं दे होमबा
औ-औ दे होमबा नोंथां।